अ नोंथां
औ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथांजों दसे सम राय सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
सावराय जागोन नोंथां
औ बिदिब्ला ओ बर'नि नाफाम बाथोननि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
सावरायजागोन नोंथां थारैनो
औ बिदिब्ला नाफाम बाथोननि सोमोन्दै जोङो नाफाम बाथोन होनोब्ला थ' नोंथाङा मिथि गोज जौआव जानांगौ नङा होमबा ना औ ना औ नाफाम बाथोनखौ जोङो ओ ना- नाफाम बाथोन होनोबाथ' जोङो गोदोनि ओंखायनो जोङो बोनाय बर' सुबुंफोरा जायखौ जोङो नाफाम होननानै बुंनाय जायो बेबायदिनो जोङो औ नाफाम बाथोनखौ बोरै बानायो होनोब्ला गिबियावनो जोङो मा ओ बा न'नि हाखर बा हाखरनिफ्राय बोखांनानै बा न'नि हाखर गैयाब्लाबो जोङो मा हाथाय गलानिफ्राय जोङो नाखौ बायनानै लाबोनानै-लाबोनानै बेनिफ्राय जोङो मा ओ फोरान सुनानै फोरान फोराननानै जोङो आ बेबायदिनो जोङो थास' जायखौ जोङो नाफाम बाथोनाव होनाय जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेबायदिनो जोङो थास' गोसोम बेखौ जोङो हाग्रायावबो मोनो आरो जोङो न'आवबो गायनानै लानो हायो बेबायदिनो जोङो बेखौ थास'नि देन्थाखौ जोङो हाना लाबोनानै जोङो मा थुख्रा-थुख्रा खालामनानै बेखौ सुनानै जोङो मा सान्दुंङाव फोराननाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो नाखौबो फोरान औ बेबायदिनो जोङो नाखौबो फोरानखांनायनि उनाव ओ बे बायदिनो जोङो बा ओ उवाल-उवाल बा जोङो मा दिंखियाव देनानै लायो आरोना नोंथां आथिखालावथ' गोबां ओ ओ बेबायदिनो मेसिनफोर ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो मिक्सार मिसिन होननानै बुंनाय जायो ओ बेजों जोङो गुन्दै खालामनायखौ जोङो आथिखालाव गोबां नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोदोनि सुबुंफोराथ' बेबायदि मेसिन गैयामोन नालाय नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा उवाल एबा दिंखियावनो दे-देयोमोन आरोना नोंथां बेबायदिनो जों औ बेबायदिनो जोङो ना आरो बेबायदिनो थास'खौ जोङो गुन्दै खालामखांनायनि खालामना लानायनि उनाव जोङो बेखौ ओ भयाम एबा-भयाम एबा बा हासुङाव औवानि हासुंफोराव सोनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां औ दोन औ दोनखांनानै जोङो मा ओ दोनखांनानै बेखौ जोङो ओ थबनो जाजाया नालाय नोंथां नाफामा सेवनांगोनना बेनिखायनो जोङो बेखौ ओ मांखोसेबा मांखोनैनि उनाव जोङो बेखौ जानो ओ जानो हायो आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
बेबायदिनो जोङो नाफाम बाथोन बानायनानै गासै बो जों बर' सुबुंफ्रा जिउ खुंबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफोराल' नङा गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोङो आ थिखालाव मा नाफाम बाथोनखौ नाफाम बाथोन जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ औ बेबायदिनो बर' सुबुंफोरा नाफाम बा थोन बानायनानै जोङो मा गुबुन टाउन सहरफोराव फानहैनानै जोङो गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनदों औ बे खामायनाय खौ नुनो मोनदों बेबायदिनो जोङो मा ओ गोजान गोजान जायगायावबो जोङो नाफाम बाथोनखौ फाननानै गोबां बेसेन गोसा रां मुलाम्फा खालामनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां औ गोदो औ गोदोनिफाय बाहायबोनाय बायदिनो जोंना मोनसे ओ जायखौ जोङो नाफाम बाथोनखौ ओ जायो ओ जौजों जायोब्लालायनो थब फेयो होननानै गोदोनिफ्राय आबै आबौमोना ओ खोन्थाबोनाय जोंना बेबायदिनो जोङो नाफाम बाथोनखौ जौजों जायो ब्ला मानसिया थब जौ फेयो लायनो बेबायदिनो जों गोदोनि फोथायबोनाय दङ बेबायदिनो जों नाफाम बाथोनखौ खौ जों बयबो मोजां मोनो आरो बेबायदिनो जोङो आथिखालावबो गोबां सुबुंफोरखौ जोङो नाफाम बाथोन बानायनाय खौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
बेबायदिनो जोङो नाफाम बाथोनखौ ओ बेबायदिनो गुबुन हारिफोरखौबो जों जानाय आथिखालाव जानाय नुनो मोनो आरो गोदोनि सुबुं फोरा नाफाम बा थोन बानायनाय बाना बानायोब्ला ओ गो-गोबां बानायनो हायामोन नालाय नोंथां गोबां खम बानायोमोन गोदोनि सुबुंफोरा नाथाय आथिखालाव जोंना मेसिन ओंखा खारबाय नालाय मेसिन मेसिनजों जों गोबां ओ गोबां माखासे ओ बेबायदिनो जोङो देनानै गुन्दै खालामनानै गोबां नाफाम बाथोन बानायनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो औ बो ओ बेबायदिनो जोङो गो ओनांथि फोरा बुंनाय बदिनो जोंना नाफामखौ जोङो ओ बांसिन उम ओ मास मोनथाम बा मांखो थाम दोननानै जोङो जायोब्ला लायनो मोजांसिन जायो आरोना नोंथां मोजांसिन मोनजायो आरो मोजांसिन सेवो उम मोजांसिनबो मोदोमना मोदोमो होननानै गोबां सुबुंफोरानो बुङो आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जो ओ बुं सुबुंफोरा नाफाम बाथोन फाननानै गोबां जिउ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो टाउन सहरनि ओ बर' सुबुंफोरा बेबायदिनो हटेल होनानै जोङो नाफाम बाथोन ओ नाफाम बाथोन बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदिनो गु बुन हारिनि सुबुंफोराबो आथिखालाव गोबां नाफाम बाथोनखौ बायनानै जायो आरो जोंनाथ' नाफाम बाथोना गोबां दाम नालाय नोंथां
नंगौ नोंथां
गोबां दाम लानाय जाय लानाय जायो नोंथां बेबायदिनो बेफोरखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बायनानै जायो आरो ना नों बेबायदिनो जोंनि औ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बेबाय नो बानायो नाफाम बाथोनखौ औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो उम उम माबायदि नाफाम बाथोनखौ बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
नं गौ नोंथां थारैनो नोंथाङा बुंनाया सैथो जोंनि जायगायावबो बिदिनो जोङो नाफाम बानायनायखौ नुनो मोनो नाफाम बानायनो थाखायथ' जों गिबियावनो जोंनो ना नांगौ जायो नाखौ जोङो औ नों बायदि रो खोमै माने जोङो मोनो जेनेबा जोङो दैलां बोथोरफोराव नाफाम बनायब्ला जोङो दैलां बोथोराव जेब्ला ओइ दै फैयो अब्ला बेवहाय जोङो जोङो ना बोनानै एबा ना सारना नै जोङो ना फोरखौ मोननाय जायो बे ना मोननाय। ना फिसाफोर जेनेबा फिथिग्रि ना औ मावा ना। ओ सें ना। औ बेफोरनि बेफोरखौ जेब्ला जोङो बै दुब्लि फोथार एबा बहाबा बिलोफोरनिफाय जोङो एबा हाखरफोरनिफाय सारनानै लानाफैग्रोनाय जायो। लाना फैनानै जोङो नाखो खौ गिबियावनो जेनेबा सें नाफोर लानाफैदोंबा एबा फिथिग्रि नाफोर लानाफैदोंबा बेनि जोंनिया सायग्रोनाय जायो नाखौ। मोजाङै साफा खालामनाय जायो बेव फाय नायाव थानाय जोंनिया खिफोरखौ गारनाय जायो। बेदिनो जोङो औ साफ फानो सुखांनायनि उनाव बेखौ जोङो दसे सम दोननाय नै जेनेबा औ दोनखांनायनि उनाव जों बेखौ सारायावनो सारायाव जोङो एवफ्रान एवनायखौ नुनो मोनो। एवनानै औ एवनानै बि दिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा थास' गोसोम बे थास गोसोमखौ जोङो बै लामाफोरावनो बेफोर जोंनिया गामि जायगाफोराव था थासोगारो। बेनिफाय जोङो लाना फैयो बेख खौ खानानै खाना लानाफैनानै बै जोंनो जिङो जि नाजों एवफ्रानाय एवफ्रानो बै नाखौ जोङो थुबसिफोरावनो देनानै जोङो भैयामफोराव सोनानै दोननायखौ नुनो मोनो बिदिनो बेखौ जोङो औ बेखौ गोबाव स खमसिम दोनो गोबाव सम माने बिदिनो दान मोनथाम दान मोनब्रै गाहाम दोननाय जायो। बेखौ दोनखांनायनि ओनाव जेब्ला बेयो। सेवो एसे होमबाना जोङो बेखौ न'आवबो जानाय नुनो मोनो आरो जोङो बेदिनो गामिनि सोरनोबा ओ न'खरनि असे बेदि लोगोफोरनोबो बैफोरखौबो जोङो होनाय हरनाय नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो बेखौ बोथोर लायै बोथोर। जेनेबा बैसागु मागो बेफोरावबो गोबाङै जोङो बेखौ जानायखौ नुनो मोनो। आलासिफोर फैयोब्ला बेखौ जोङो नाफाम होनबाथ बेखौ होनां गौआनो जाखायो आलासिया बेखौसो फैनानै सोंग्रोखायो औ। आरो बेबायदिनो जोङो गोबां रोख खोमै बे नाफामखौ सो जायोआरो नों थाङा बुंनाय बायदिनो जोङो ओ बै सेरेबजों एबा जौजों जानायखौबो नुनोमोनो। बिदिनो औ फोथ थायो मानसिफोरा बे जौजों जाबोला नाफामखौ माने दसे समनि उनावनो गोब गोबां माने फेयो होननानै बेयो बेसे सैथो बेखौथ' औ औ बेखौ जोङो गाव मिथियाखै थेवबाबो माने सुबुंफोरा बुंनाय लेखा जोङो बेखौ फोथायनानै लायो आरो नों थां बाथ बेनि अनगायैथबो बेखौ जों जङो न'आवनो जाबाय न'आव जानायनि अनगायैबो दानिया थ' जोङो बेखौ गोबां माने बेफार फालांगिनि थाखायबो बाहायनाय खौ नुनो मोनो बेफार फालांगिनि थाखाय बुङोब्ला
नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि ओ नाफाम बाथोनखौ बानायनानै बेफार फालांगि खालामनो खालामो नामा नोंथांमोननि ओनसोलावबो?
औ नोंगौ नोंथां बिदिनो जोंनि जायगायावथ' गोबाङानो न'खर न'खर बनायो थेवबाबबो माने न'खराव गोबाङानो माखासे बनाया न'आव जानो थाखायल' बानायनायखौ नुनो मोनो एम फाय खायफा न'खरफोराव जों माने बेखौ बेफार फालांगि हिसाबै हिसाबै फालांगिनि थाखायबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला जों बेखौ ओ ओरैनो हमना लाबाय बहाबाफोर जोंनिया हटेल खाथिफोराव हटेलफोर थायोब्ला बैफोर हटेलाव जोङो माने बै न'आव जि बानायदोंमोन बेफोरखौ जोङो हैनायखौ नुनो मोनो औ बेनि अनगायैबो खायफा जोंनिया ओ गोजान गोजाननिफ्राय हमना लाबाय ओ बाजारफोर थाबाबो बेफोर बाजारफोरावबो फा फानहैनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा सोरबाफोर जुदि सिनायनाय दङब्ला बैफोर सुबुंफोराबो फैनानै माने बेखौ बायना लांफायो आरो नोंथां बिदिनो औ नाफाम बाथोनखौ औ बिदिनो जानानै जोङो जोबोद मोजां मोनो बे नाफाम औ औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा नाफाम बाथोन बेयावथ' जोङो नोंथाङा बुंबाय जेनेबा थास' गोसोमखो होयो आरो बेनि अनगायै माबाफोर होबावो नामा बेयाव
औ नोंगौ आं मिथिनायावथ' ओ बेफोरबायदि ओ बे ओ बेबायदिनो जोङो थास' ओ बेबायदिनो जोङो बांसिनानो जों थास'खौ होनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो जों थास' गोसोमखौ होनाय जायो बांसिन बिनानोम बेबायदिनो जोङो नाफामखौ खुमब्राजों जोङो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो जोंना खुमब्रा होनानैबो नाफाम बाथोनखौ बानायनायखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों आरो ना नोंथां नंगौ औ थां जोंनाथ' समा बो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां। थां औ बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बिखिनियावनो दोन दोनथ'नोसै नामा? औ नंगौ औ गोजोननाय थाबाय औ दे।